औ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरगोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायथि बाउहरनाय थाबाय
गोजोनथों ओ नों नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोर बो बा गाहाय फोरबो बैसागुनि बागै नोंथांनो नोंथांजों सावरायनो फन खालामनाय जादों
औ औ
अ औ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ औ ओ बैसागु बोथोराथ' बोसोराव खेबसेल' फैयो नङा होमबा औ बर'फ्रा बेखौ ओ गाहाय फोरबो हिसाबै ओ गोदान बोसोर मानिनानै लायो नङा होमबा
औ औ थारैनो
ओम ओम दा बे रंजालि बैसागुआ माने जायगा लानायनि जायगा गुबुन गुबुन जायो गुबुन गुबुन नेमखान्थि दङ ओ बे हिसाबै नोंथांमोननिथिं बा नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव ओ गोदोहायै माबायदि सोलियोमोन आरो बियो आथिखालाव माबायदि सोलियो?
औ थारैनो आङो जोंनि ओनसोल सोलावहाय बा जोंनि गामियावहाय गोदोहाय माबायदि सोलियोमोन बा दा माबायदि सो सोलिदों बेनि सोमोन्दै ओरैनो फंनैसो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै आरो होमब्ला
औ औ दे
बैसागु फोरबो होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि जुगनिफ्रायनो मानिबोनाय बा फालिबोनाय मोनसे रंजालि फोरबो होननानै जों बुंनो हायो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ ओं
जे जेराव जोङो बैसाग जेठ दाननि जोबथि खालारखौ मा होनना बुङो जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो
औ औ संक्रान्ति
औ संक्रान्ति मोसौ बैसागु होनना फालिनाय जायो जेराव जों मोसौखौ मा होनो लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदि माला गानहोनानै दैमायावहाय बा फुख्रियावहाय थुखैनो लांनाय जायो बेफोरबायदि नेमखान्थिफोर दं आरो लोगोसेनो थुखैखांनानै मोसौ खौ बबेबा फिल्डआव बा दुब्लि फोथाराव एंगारना होनाय बेफोरखौबो जों गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन लोगोसेनो मोसौखौ मोनाबिलियावहाय खानाय समाव मा होनो गोजाम दिरुं बा दोनदालखौहाय सोलायनानै गोदान दोनदाल बा दिरुं लागायनायखौबो जों नुनो मोनो
औ औ
लोगोसेनो आं मोनसे बेयाव मोनसे मोनसे बाथ्राखौबो बुंनो सानगोन माने गोदोनि दिनाव मोसौखौ थुखैखांनानै एंगारना होयोमोनब्लाबो आथिखालाव जोङो बे एंगारना होनाय हुदाखौ गैयै जानायखौ नुनो मोनबाय आरो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां दुब्लि फोथारफोरानो माने ओरैनो सोनबारि जानानै थाया आरो नङा होमब्ला नोंथां जेराव जोंना माखासे आबाद फोथार थायो आबाद थायो नालाय जायखौ जोंना एंगारना होयोब्ला मोसौआ जा जाहैयो नालाय गोबां खहा जायो जायनि जाहोनाव जोंना मोसौ मोसौनि बिगोमाफोरा मा खालामो आथिखालाव थुखैखांनायनि उनावनो गोदान दोनदाल लागायनानै मोसौखौ दोनदाल खुन्थिया दोननानै दोननायखौ जोङो औ खानानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
औ बे खान्थिया सोलायलांबाय आरो ना
औ औ थारैनो जोंनाव बेफोरबायदि सोलिदों
उम उम उम
सेथि बैसागु सेथि बैसागुखौ जों मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो जेराव जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ मान होनाय बेफोरबायदि जोंनाव नेमखान्थि दङ आरो लोगोसेनो माखासे न'खरफोराव बैसागुनि सेथि खालाराव मा होनो गोदान बोसोर हिसाबै न'खरनि मन्दिर माबा माबा मन्दपफोरावहाय माने गोदान बोसोरनि मुङाव जयग' होनाय एबा फुजा होनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसेनो नैथि बैसागुनिफ्राय निफ्राय जों मा खालामो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ज'है खाम सिफुं बिदिनो बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै खाम सेरजा सिफुंफोरखौ लानानै मोसानाय रंजानाय बा मा गिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
औ औ
दानि जुगाव बिदि गोदोनि होननानै बुङोब्ला जोंना गेजेर ससेयावहाय आं मोनथिनायाव माने जोंना हारिमु सिबिनायाव माने एसे गुलुं गुजुं जानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो जोङो खोनानोबो मोन्दों माने ओरैनो थामा दामनानै थोरसि दामनानै बेफोरबायदि माने रंजानायखौबो जों गेजेर ससेयाव जादोंमोन होननानै मोनथियो आरो
औ बे समनि समनि थासारिजों बे सोलायलांबाय नङा होमबा
खालामनाय जाबाय लोगोसेनो आथिखालाव जोंनि गामि गामियाव बा जोंनि ओनसोलावहाय बक्सजों मोसानाय जिथु माबा लायोना हाबाफारि लायो बेखौबो जोङो बन्द' खालामनाय जादों आरो औ बेनिफ्राय नोंथां औ नोंथांमोननि जायग बेवहाय माबायदि सोलिदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदों अब्ला
नोंथां बुंनाय बायदियानो फ्राय जोंनियावबो बेबायदि एखेयानो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय दा बै जों उन्दै निफ्रायनो नुबोदों माने गोदोहाय ओ गामिफ्राव माने गोबां समहालागै बैसागुनि थामजि दिनखौबो माने रंजायोमोन होननानै जोंनि माखासे सिनियरफ्रा जोंनो खोन्थालांदों आरो बै मागि गिनाय समाव जेराव हर था हर जायो बेयावनो हर थायो होनानै माने गोदोहाय बेबायदि सोलियोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो
औ थारैनो औ
दिनावथ' समजों लोगोसे बेफोरो गोमालांनो हमबाय नङा होमबा ओ समाबो ओ आथिखालनि समावबो माने बयहाबो मुखुब जाबाय बा ओ सोलोंथाइनि ओ बिबाङा बांनाय लोगो लोगो माखासे खामानियाव नोङो मुखुब जानानै थानायलाय
औ औ
फोर रंजानाय हुदाफ्रा ओ बबेबा बबेबा जायगायाव माने फ्राय गोमालांनो हमबायानो आरो
औ
ओ रंजायोब्लाबो गोदान मुगाजों गोरोबनानै नोङो जेरै गामिफ्रावथ' गोदोनिफ्राय बेबायदि रंजानायनि सम गैला नालाय ओ से सासो से मोजां दिन लानानै माने ओ गामियावनो मोनसे हाबाफारि लानाय जायो आरो बे हाबाफारियाव ओ स्टेज खालामनानै माने बयखौबो गोदान बोसोरखौ रंजानो थाखाय खाबु होनाय जायो नङा होमबा
औ थारैनो
ओ नोंथाङा सानो नामा गोदोनि आरो दानि ओ जि ओ जाखिनि बैसागु रंजानायनि फाराग बे सोलायलांनायाव माबाफोर हारिया खहा जादों होननानै
गोदोनि आरो दानि हारिमु रंजानाय हारिया खहा जानो होननानै बुङोब्लाथाय आं बेखौनो सानो माने हारिया जोंना जेबो खहा जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला जों बै सागु रंजानायखौ माने खोमानानै लायाखै एबा बोखारनानै गाराखै आरो नङा होमब्ला जोङो गोदोनि समाव माने जि बै सागु दाननि थामजि सानखौबो जोङो जिहेथु रंजानानै बारहोहरोमोन बेयावसो जोंहा मा होनो माखासे माने समा बेसेन गोसा समा ओरैनो बारग'लांनाय बायदि जायोमोन आरो आथिखालावबोथ' जोङो नुनो मोनो जेराव माने बैसागु रंजानाय समाव जोङो थामजि सानखौ रं बो रंजायालासिनो मा जोङो बैसागुनि से खालारखौ एंगारनानै नै खालारनिफ्राय माने स्नि खालारसिमहालागै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो दासिमहालागैबो औ बेनिफ्राय नोंथाङा जे बुंदोंमोन बे बैसागुआव स्टेज बानायनानै प्रग्राम खुङो बे हाबाखौनंगौ बे थारैनो मोजां जोंनियावबो लायो बे बेखौ नाथाय जोंनाव रंजानाय हिसाबै नङा रंजानाय हिसाबै नङा माने मा होनना बुङो रंजानायजों लोगोसे बैसागु बिदाय फोरबो हिसाबै जोंनाव बेखौ लानाय जायो आरो जेराव जोंनाव माखासे हाबा फारिफोर लानाय जायो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनाव बे हाबा फारियाव गामिनि उनदैसा जिहेथु गथ'फोर बिथांमोनखौ जोंना गामि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव लांनानै खेला होनाय जायो आरो खारनाय बारनाय चक्लेट जानाय बायदिसिना खेला होनाय जायो लोगोसेनो जाय खालिबा मा होनगोन बैसागु बिदाय फोरबोखौ लानाय जायो बै सानखालि जोंना मा होनगोन मा खासे थुनलाइयारि बादायलायनायफोरखौ जोङो बै सानखालि लानाय जायो आरो जेरैबायदि होनना बुङोब्ला खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हरखाब बुंनाय बादायलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय बायदि हाबाारिखौ जों जों लानाय जायो जाहाथे जोंनि उन्दै गथ'साफोरा मा जायो माइक्र'फननि सेराव गसंनानै बिबुंथि लाखिनो हायो बेफोरबायदि गोहोआ जाहाथे जोंनि उन्दैसाफोरनि मा होनो गोसोआव बोलो होयो बेखौ नोजोर बोनानै माने जों बे प्रग्रामखौ लानाय जायो आरो लोगोसेनो जोंना गेवलां मेल हिसाबै जोंना माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लाबोनाय जायो आरो जेराव जोङो माखासे फोरोंगिरिफोर माखासे हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि बबेबा कलेज नि प्रफेसार प्रिनसिपाल बिथांमोनखौ लाबोनानै जोङो गामिनि फरायसाफोरनि गेजेरावहाय मा खालामो माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिहोयो आरो जेरैबायदि होननानै बुङोब्लाहाय जोंनि फरायनाय समाव जों माबायदि फरायनांगौ बा निजे आथिङाव गसंनो थाखाय जोङो माबै लामाजों थांनांगौ माबे लामा माबे खामानिखौ मावनांगौ माबेखौ मावनाङा बेनि सायाव बिथांमोनहा एसे गुवारै फोरमायना होलाङो आरो जायनि गेजेरजों मा जायो गामिनि मा माखासे गथ'फोरा गावनि लामाखौ होसोनायाव एसे सुबिदा मोनो आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे हाबाफारि खौ लानाय जायो दा नों बिथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि हाबाफारि लायो ना लाया
ओ थारैनो मोजां हाबाफारि ओ नोंथां फोरमायनाय बादि बि जोंनियावबो बे एखे हाबाफारिखौनो आथिखालाव लानाय नुसै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गामियावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो
औ
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो थुनलाइयारि बा माखासे स्पर्टस आयदा बा माखासे हारिमु आयदाखौ लानानै गथ' माखानो बादायलायनाय होनाय जायो ओ जेराव गथ'माखाया ओ ओम जेराव गथ' माथाया बाहागो लानानै गाव गावनि एसे- एसेबाबो डेभलप खालामनानै लानो सुबिदा मोनो दा
औ थारैनो थारैनो मोजां
दिनाव बैसागुखौ लानानै माखासे फोथायनाय दंमोन नङा होमबा
औ
औ बेफोर फोथायनाया नोंथांनि ओनसोलाव गोदोहाय जायोमोन नामा जेरैहाय मोसौ बैसागोखालि फिथा बानायनो हामा बा माबा मोनसे दंमोन बेफोर फोथायनायनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
खोनाबोदोंसो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय बे बेफोरखौ जोङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनाखै आरो जानांगौ जोंनि आगोलावबो गैयामोन बेनिखायनो आं बारा एसेबां मोजाङै मिथिया आरो बेखौ जोङो माने गुबुननि गामिफोराव दङ होननायसो खोनादों माने जोंनियाव बेफोरबायदि फोथायनाया गैया होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो
औ औ औ औ औ जायगा लानाय जायगा औ जा औ जोंनियाव दंमोन दाबो फोथायो माने ओ बैसागुआव माखासे खामानिफोरखौ मावोब्ला ओ फोथायनाय दं माने माखासे खामानिखौ मावनो मोना जेरैहाय मोसौ थुखै खालि नोङो फिथा लावदुम बानायनो मोना आरो मो- मोसौ थुखै ओ जुदि सान ओंखारनायनि ओ उनावहालागै दुगैयोब्ला बादुवा जायो होननानै फोथायोमोन
औ औ थारैनो
औ औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा औ
यो